औ खुलुम ओ नोंथाङा दा एसे सम होनो हागोन ना
औ हायो नोंथां
ओ आं माने नोंथांजों ओ बिगियाननि बिहोमानि बागै एसे सावरायनो सान
औ औ सावरायजागोन नोंथां
दा नोंथाङाथ मिथिखागौ जोंना बिगियान एबा गोनोखोआ सुबुं माहारिनि गेहेेर गेजेराव बेसेबां बिहोमा होदों
औ नंगौ नोंथां
बे बिहोमाया जेनेबा गाज्रिबो जानो हागौ मोजांबो जानो हागौ जों दा बिनि सायावनो एसे सावरायलांसै औ औ दा जोंहा समजों लोगोसे बिगियानाबो सुबुं माहारि जों माने ओ जेनेबा ओ लोगो लोगो एबा ज' ज' दावगालांगासिनो दङ बे दावगानायनि बेलायाव जोंहा गोबां बिहोमाफोरबो नुनो मोनो आरो गाज्रि जेनबा बा बिहोमा फोरसाबो नुनो मोनो दाबिनिनि गेजेरावनो जोंहा मोजां बिहोमा होनोब्ला ओ जोंनि सुब मा फारनि मावनाय दांनायखौ गोरलैयावनो खालामनो एबा बा खम समनि गेजेरावनो मावनो हानाय बेफ फोरसा खालामना होबाय आरो बिगियाना‌। दा बेनि बेलायावनो आं नोंथांनिफ्राय मोननैसो बाथ्राखौ मोनथिनो लुबैयोदि जोंनि बिगियान जौग गानायनि लोगो लोगो जोंहा सुबुं माहा भारतनि गेजेराव मा मा जौगाथाय एबा खामानिफोरा गोरलै जादों एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा।
औ नंगौ नोंथां ओ बिगियान बुङोब्लाथ' दिनैनि समाव बिगियाननि अनगा माने सुबुं माहारियाथ' थांनानै थानाया माने दानि समाव जाथावना नङा आरोना।
औ नङा।
जेन जरैनो गोबां दावगाबाय सुबुं माहारिया बेबायदिनो मानसिफोरनि साननो हानाय गोहोजों ओ बिगियान बा गोनो खोनि आदबजों मानसिफ गोबां दावगाबाय। बेखौ नायोब्ला जोङो गोबां बुस्थु जोङो नुगासिनो दा जोङो बिगियान बुङोब्ला सानफ्रोमबो माने सोरगिदिं जोंनि सोरगिदिं जा ओ ओ जिहेथु आगजुफोर बेफोरखौ बाहायोब्ला जोंङो बिगियानानो आरोना गासैबो। बे दा जेरै उम दा जेरै जिहेथु मबाइल फन एबा जानबुं नङा होमबा बेयो सानफ्रोमबोनि मानसिनि जिउनि बाहागो जानानै फैबाय। दा मबाइल फना जोंनि जिउखौ गोबां गोरलैबो खालामबाय नङा होमानोबा नों
औ
जेरैहाय औ माबा मोनसे जोंङो जुदि सोरनोबा माबा मोनसे खौरां दैथायनोब्ला जोंङो मबाइल गंसेखौ न'आव थानानैनो मबाइलजों जोंङो ओ खौरां दैथायनो हायो नङा होमबा? राय्लायनो हायो औ सोरखौबा जोंङो नायहरलायनो हायो। बेबायदि आरो बेबायदिनो लोगोसे जोंङो मबाइलावनो गोबां रोखोमनि रंजानायखौ जों लानो हायो। नङा होमबा गोदोनि समाव जोंङो ओ माबा मोनसे सिनेमा बा सावथुन नायनो गोनांब्ला जोंङो गोजान गोजान जायगायाव दावबायनो गोनां जायोमोन नङा होनोमबा? दानि जुगाव जोंनिया आखाइयावनो जोङो सावथुन नायनो हायो। आखाइायावनो मबाइल लानानै नङा होमबा? बेबादिनो जोंङो बे मबाइल फना जेसेबांनो जोंनो माने मोजां ओ बिहोमा होदों नङा होमबा? बिनि अनगायै बिदिनो सोरबाया जुदि बाहायनो रोङाखैब्ला गाज्रिबो जों नुनो मोनदों नङा होमबा? बेनि ओ बेनि मादावनो सोरबाया आ बेकारावनो माने मबाइल नायनानै खायसेया माने ओ टाइमखौ माने ओरैनो थांहैयो आरो ना समखौ। खायसेया औ माबा मोनसे गाज्रि सावगारि नायनानै स सम थांहैयो। सोरबाया सानसे सम रा ओ ओ मबाइलाव रायलायनानै सम थांहैयो बेबायदि आरो ना।
औ औ।
दा नोंथाङा बेनि बागै मा बुंगोन?
दा नोंथांनि बुंनाय बाथ्राया थारैनो नंगौ। जा जों मबाइला जोंनि गेजेराव एबा बिगियाना जोंनि गेजेराव गो जोबोर बिहोमा होदों। दा मबाइलनि बेलायावनो नोंथाङा बुंनाय लेखा थायो जोंहा। मबाइलनि जोरैआयै। जोङो गोजान गोजान मानसिफोरजों जेनेबा गोदोनि बायदि लाइजाम लिराबालानो। दानि जुगाव जोङो जेब बा कल खालामना एबा भिडिय' कल खालामनानै। ओ। नुलायनाय एबा रायलायनायखौ। खौरां दैथायलायनायखौ नुनो मोनो। बिदिनो आरो जोङो मबाइलखौ जेनेबा गाज्रि एबा मोजाङै बाहायनो रोङाब्ला। अ। जेनेबा गाज्रि बाहायोब्ला। जेनबा बियो माने। बिगियाननि गाज्रि बाहायनाय। एबा गावखौनो गाज्रि खालामनाय बि बिदि जायो आरो। जेबायदि नोंथाङा बुंबाय सानसेमानि मबाइल नायनाय। एबा। मबाइलाव बायदिसिना। गाज्रि नुथाय। ओ नायनाय बायदि बायदि। दा बेबायदिनो जोंहा ओ बिगियाननि बायदिसिना गोबां बिहोमाफोर दङ जेरै। लामा एबा। जोंहा गारि मथर। उरां जाहाज बायदि बायदि आरो। न'फोरनि बेलायावबो जोंहा गोदो, हानि न' एबा थोरिनि न'आवसो थायोमोन
नंगौ
जायनि जाहोनाव जोंहा एसे अखा हाब्लानो माने उसुबिदा जायोमोन आरो दा आथि थिखालनि बेलायावथ जोंहा ओ बिल्डिं एबा पाक्कानि न' बायदिखौ लुनायखौ नुनो मोनबाय दा लामा सामानि बेलायाव गोदो माबायदि बिमानिफ्राय दा माबायदि जाखो जेनेबा मा जेंनायाव सु स्रां जाखो ओ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन गोन नामा
औ ओ लामा सामानि बेलायाव नोंथां बुंनो थाङोब्लाथ गोदोनि समावथ लामा सामानि एसेबां सुबिदा गैयामोन नङा होमबा बांसिनानो लामा साम सायाथ जोंनिया दा जिबायदि पाक्कानि लामा नङा होमबा बेबायदि लामा गैयामोन लोगोसेनो थांलाय फैलायनि थाखाय जोंहा ओ जेबो बिगियाननि जोङो जिहेथु मेसिनारि एबा आगजुफोर बेफोर गैयामोन आरोना दानि समावथ जोंहा गोबां गारि मथर बाइक बेजों लोगोसेनो अख्रां जाहाज लोगोसेनो दैनि जाहाज नङा होनबा गोदो माने सानथ्रहायै जोंनि गेजेराव माने ओ सुबिदा फैबाय आरोना
औ नंगौ
गेजेरावनो जोंहा ओ जुदि जोंङो सानफ्रोमबो बाहायनाय होनोब्ला जोंहा जोंनि ओनसोलाव जोङो गोबाङानो साइकेल बाहायो नङा होमबा बेबो मोनसे बिगियाननि बिहोमा बेजों लोगोसे जोंहा गोबाङानो दानि जुगाव बाइक बा स्कुटि बेबायदि सालायो बेफोर गैयाबानो माने दानि दिनाव माने जोंहा ओ सोलिनाया जाथावना नङा आरोना नोंथां बेजों लोगोसे जोङो ओ गासै बिगियाननि ओ दिहुनथाइफोरनि मादाव जोंहा मोजां आरो गाज्रि बेबायदि मोननै बिथिं थायो आरोना बियो गावनि बाहाय जनायनि सायाव बुंजागोन नोंथां मोजां गाज्रिया अब्ला नोंथाङा ओ जिथु मोजां बा गाज्रि नंआ होमबा
औ
गारि मथर बा बायदिसिना बाइकनि बेलायाव मा मोजां गाज्रिखौ खोंथा बुंगोन?
ओ दा आङो मोजांनि बेलायाव बुंनो सानो जेनेबा गारि मथरनि बेलायाव आ गोदोथ' जोंहा गारि मथर गैयियाव मानसिफोरा थाबायनानो एबा मोसौ गारि गराइ गारि बि फसाजों दाबसे जायानिफ्राय गुबुन दाब मोनसे जायायाव थाङोमोन
औ नोंगौ
समाबो गोबां लायोमोन आरो जेनेबा जोङो गिलिर गिलिर बेसाद बेफोरखौ रोगानायावबो एसे माने दिगदार जामोन आरो नाथाय आथिखालाव गोनोखोनि एबा बिगियाननि बायदिसि सिना गिदिर गिदिर गारि एबा फिसा फिसा गारियानो जा बेफोरनि जा उनाव जोंहा दावबायनाया एबा दाबसे जायगानि गुबुन मोनसे दाबसे जायगायाव थांनाया गोरलै जाबाय खम समनि गेजेरावनो बिदिनो आ आरो गिलिर गिलिर बेसादफोरखौ दैखोनायाव गोदो माने ओ बायदिसिना जिब जुनारनि बोनाय गारिखनो बुंजायो बेफोरजों माने गोब्राब जायोमोना आरो नाथाय आथिखालाव बायदिसिना गिदिर गिदिर गारि जेरै ट्राक दामपार बेफोर तानि जेरियाय बेफ फोरनि जोरियायै ओ माने गोरलै जाबाय आरो दा नाथाय बेनि बेलायावनो जोंहा गोबां खहाबो दं गारि मथरनि बेलायाव
औ औ
जोंहा गारि मथर खारबाय थायोब्ला लामा सामानिफ्राय दुंथाया बांलांङो आरो लामा सामानि दुं दुंनाया बाङो बिदिनो आरो गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय धुङा एबा खफ' उ बियो माने खामनानै ओंखारोबा ओ बारहावाखौ गुबुंनो खालामो
नंगौ
जाहोनाव जोंहा गोबां खहा जानायखौ नुनो मोनो एबा बेराम जानायखौ नुनो मोनो
औ नंगौ नंगौ
गारि मथरफोराव जोङो बायदिसिना थाव खौ बाहायो पे ट्रल डिजेल बेफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनो दा बेफोर मुवाफोरा मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुवा। दा बेफोर मुवाफोराव। खमालांनायनि जाहोनाव। ओ जोंहा माने। इयुनाव जेंना जागोनखौ जों नुनो मोनो आरो।
नों नंगौ। ओ बेनि अनगायैबो जोंहा। ओ बेफोरबायदि गारि मथरनि खहा होनना बुङोब्ला जोङो माखासे नुनो मोनबावो आरोना। जेरैहाय। दानि जुगावथ' गारि मथर गोबां गोख्रैथिजों खारो नङा होमबा। बेनि जाहोनावनो माने। गोबां। माखासे एक्सिडेन्ट जिहेथु जाब्रबथाय नङा होमबा। गाब्रबथाय जानानै जोङो। गोबाङानो जिउ खहा जानायबो जों नुगासिनो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
बेनि अनगायैबो जोङो। ओं दानि जुगनि। जुगावहाय। जेहुथु। सेंग्रा सिख्ला नङा होनबा। सेंग्रा सिख्लाफोरा। गोबाङानो बेबायादि फेग्रा मुवा बेसाद लानानै गोबां स्पिडाव सालायनाय जों नुगासिनो नङा होमबा। बेबायदिनो। औ खायसेया बेहायबो माने गोबां रोखोमनि माने खहा जानाय। बेखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
दा बेनो बिगियानखौ खौ जोङो गावनि लोगो हिसाबै मोजाङै बाहायोब्ला। मोजां एबा। मोजाङै बाहायनो रोङालाबानो जोङो गाज्रि बाहायोब्ला। जोंनि सुबुं माहारिनो गोबां खहा जायो।
औ नंगौ थारैनो नोंथां ।
औ। दे। अब्ला नोंथां जोंहा समफ्राबो जाबाय उनफोराव खबर लालायनोसै दे गोजोननाय थाबाय नोंथां।